खोनादों दे नोंथां औ खोनादों नोंथां आं मोनाबिलिनि बिदिनो जि जिरायनानै दं नोंथाङालाय?
आंबो ओरैनो जिरायनानै दं। नोंथाङा ओंखाम जाखांबाय बेलासि सिनि
औ सान औ जाखांबाय नोंथां नोंथाङालाय?
आंबो जाखांबाय माथो ओं ख्रि जाखो नोंथां?
ओंख्रिया जोंहा दिनै दालिमोन औ। बिदिनो आलु खांख्रि ख'ला। एवनायमोन आरो।
औ जोंनियाबो बिदिनो दालिमोन इनि उनाव आलु सयाबिन बिदिमोन आरो।
औ औ।
ओ होमबा आं नोंथांजों मोनसे खो-खोथासो सावरायनो सानदोंमोन। सावरायनो हागोन ना नोंथां नोंजों? माने आं नोंथां बिदि बिब औ मा माने आं नोंथां बिबारनि बागैसो रायलायनो सानदोंमोन माने एसे।
औ।
ओमबा आङो सावरायनो हागोन ना नोंथां नोंजों?
सावरायनो हागोन दे नोंथां।
ओ होम्बा नोंथाङा ओ ओ इदि जेनेबा मा मा बिबारफोरखौ माने मोजां मोनो?
जोंनिथ' आं बिदिब्ला बिबारनि सोमोन्दै आंनि मोजां मोननाय बिबारनि सोमोन्दै आं एसे नोंथांनिसिम फोरमायनानै होनोसै।
औ नोंथां।
जोंनि सोरगिदिंथ' गोबां बिबार थायो नङा होमबा बायदि बायदि गाबनि बायदि बाय दि मुं बायदि बायदि मोदोमनाय बेफोरनि मादावनो जों ओ साबसिनखौ सायख'नानै लायो आरोना गावनि गोसो बायदि मोजां मोननाय बिबार जेरै गलाब बिबार
औ।
बार, गेन्दाइ बिबार आरो जबा बिबार बायदि बायदि बिबार थायो आरो आं बिबारफोरनि मादाव मोदोमनाय बिबारफोरनि मादाव आङो रजनिगन्धा मुंनि बिबार मोनसे दङना नोंथां?
औ औ औ।
सिन मोनो आरो बेनि मो दोमनाय फोरखौ आरो गलाब बिबार बुंनो थाङोबा आं गलाब बिबार साबसिन मोनो बायदि बायदि गाबाव जों गलाब बिबार नुनो मोनो जेरै गुफुर, गोजा, गोमो आरो गलाब गलाब गाबनिबो जों गोबां गाबनि नुनो मोनो।
उम।
आं बेखिनि गाबनिखौ आं नुफेरबाय आरो दिनैसिम। आरो कमला कमला गाबनिबो नुनो मोनबाय आङो।
आरो बैयो गोमो गाबनिबो दं, नोंथाङा नुफेरगोना नुफेराखै?
औ गलाब बिबारखौ।
ओं।
औ गलाब बिबार गोमोबो थायो। आरो गुफुर बे जा गलाब आरो कमला गाबनि बायदि बायदि गाबनि आं नुनो मोनबाय आर औ आरो जेरै जबा बिबाराबोथ' जोंना गोबाव गोबां गाबनि थायो गोमो घिउ गाबनि आरो गुफुर गोजा आरो गलाब गाबनिबो जोंहानावथ' ओ मैथा गाबनिबो नुनो मोनबाय आङो गोजा बो नङा मैथा गाबनि जबा बिबार औ बेफोरनि मादावनो हेलौ खोनादोंना नोंथाङा?
औ खोनादों।
फोरनि मादावनो जोंना खायसे खायसे बिबारखौ जोङो मे गंबो जायो नोंथां।
ओ मैगंबो जायो नामा आं आङो मिथिफेरासै दे नोंथां इद बेखौ
सेवालि बिबार
अ अ
अ सेवहा सेफालि बिबारबो होनो सेवालि बिबार आरो खार' फानदाय बिबार गाम्बारि बिबार बेफोर बिबारखौ जों ओंख्रि जायो आरोना? आरो पास खा बिबार आं बासिखा बिबारखौबो दिनैस सिमहालागै मोननै गाबनि नुदों गुफुर आरो गोजा आरो आं मिथिनाय बायदिब्ला गोजा गाबा गोखासि बिदिनो आरोना?
औ औ नोंथां
खान्दाय बिबाराबोथ' गोखा। आरो सेपालि बिबाराबो गोखा।
औ
बिदिनो ओ गासैबो बिबारानो एखे समाव बा एखे बोथोराव बारनायखौ आं नुनो मोना आरोना नोंथां औ खायसे बिबारा गोजां बोथोराव खायसे बिबारा गोलोम बोथ फोराव आरो खायसे बिबारनो दै बुरजा नाङा आरो खायसे बिबारनो दै बुरजा नांगौ बेफोरबायदिनो आरो बायदि बायदि रोखोमनि बिबार थायो।
औ नोंगौ
बिबारा दान मोनसे मोननैनि थाखायल'सो बारनानै ज्र सिरिलाङो नोंथां।
अह
आरो बेफोरबायदिनो जोङो बिबारफोरखौ आरो मा मा खामानियाव बाहायनो हायो नोंथाङा फोरमायनो हागोन नामा?
आंनि मिथिनायावथ' जोङो बिबारखौथ' इदि जोंनियाथ' दा बाथौआव फुजा होनो थाखाय बाहायनाय जायो नालाय
अह
उ अ आर नोंथांमोननिया बाहायो खोमा दा ना बेखौ?
औ जायखिजाया फुजा फोरबो गोथार सानफोराव औ।
आरो बिदिथ'
आरो जोंनाथ' जोंनि सोरगिदिं जोंनि ओनसोलाव बा जोंनि बुहुमाथ' हाबा जायो नङा होनबा नों थां गोथार जुलि जायखौ जों मोन थिनाय जायो। बेयावथ' जों नांखाथारगौनो नङा होमबा माला सुनो हिन्जाव गोदान हौवा गोदाननि थाखाय माला बा जोंनि हाबा जोंनि मन्दपफोरखौ साजायनो थाखाय जोंथ' बिबार नांखाथारगौ आरो बेफोरबायदिनो बोथोराव फुजा फोथाल जानानै फैयो बेफोरावथ' जोंङो गोथार महरै बिबार थ' होथारनाय जायो नङा होमबा?
औ नौ जोंथ' हाबा हाबानि मालाखौबोसो बिबारजोंनो खालामनाय जाया होमबा?
औ औ नंगौ नोंथां औ खोनादोंना नोंथाङा?
ओं खोनादों। आरो नोंथाङा माबाफोर मिथिबावगोन? ना मा जेनेबा बिबारनि बाथ्रा।
औ बेफोरबायदिनो बायदि बायदि बिबार जोंहाथ' न'आव एसेबो बिबार गैया नाथाय खायसे बिबारा बिबारा बिबार बारा ला बिदिनो बिलायानो बिबारनि महर लायो नोंथाङा मोनथि थिगौना बेफोरखौ?
आं नुनो मोननफेरासै दे बिदि।
औ खायसे खायसे बिलायानो बि बिबार गोजाननिफ्राय जों बिबार बायदि नुयो आरो खायसे खायसे बिबार लाइफांखौ जोङो लामा सेर सेरबो बेराय फिसाबिदबो गायनाय जायो।
औ।
बेफोरखौ जोङो बिबाराव जों गोलैया आरो लाइफां बिबार लाइफाङाव गोलैयो बेयो जिहेथु लामा सेर सेर जोंनि न'नि सोरगिदिं गायबाथाय बेयो बेरा बायदि जायो आरोना? बेरा हिसाबै जों बेखौ बेरा लाइफां आरोना बेफोरो आरो खायसे बिफारा बिबारफोरा मानलायो मानलानानै बिबार बारो नोंथां। जोङो लामायावबो बेरायावबो होनो हायो बा बे मानलानानै बिबार बारो जेरै अपरजिता जों अपरजितायाबो गुफुर निला बेफोरबायदि गाबनि जों नुनो मोनो आरो।
औ।
बेफोरबायदिनो खायसे आरो बिबारनिफ्राय फिथाइ जालाङो।
मा मा मा मोनसे माने माबायदि बिबारा बिदि जालाङो नोंथां?
बेफोरबायदिनो बुकुल बुकुल बिबाराबोथ फिथाइ जालाङो औ खायसे खायसे आरो फिथाइ डाइरेक्ट ओ बिबार बारालासिनो फिथाइबो थायखायो। बेफोरबायदिनो बि बिबार बारनायाथ आरो बि बिबाराव गोलैबाय नोंथांमोननि नखराव आरो मा मा बिबार दं?
जोंनियाव इदि ओ जबा बिबार गोजा आरो बिदिथ जेनेबा इदि ओ ओइयो होम दाउदै बिबार ना मा? दि मोनसे होननाय दंमोन ना? लाय जोङो बिदि ओ बाथौआव फुजायाव होनाय जाया होमबा?
औ औ
बिफोरदि माने बेफोरदि दं आरोना ओमफ्राय आरो इदि माने बेलेग बेलेग बिबारफोर दं यिदि गोमोफोर माने गुफुर आरो इदि ओ निला कालारनि बिदि बिबारफोर थाया होमबा? माने आङो नाम फोरखौ बारा मिनथि या आरो ना होमबाबो माने इदि गोमो इदि बिबारफोर दं आरो।
औ
आरो मोनसे दंमोन ना जानुवारिलाय बिदि जानुवारियावल बारनाय बिबार जानुवारि फुल ना मा होनोमोनलाय इदि मोनसे जे बिबार दंमोन ना नोंथां नोंथाङा मिथिगौ खोमा इखौ।
ओम जानुवारियावथ बारनाय गोबां बिबार थायो नङा होमबा जानुवारियाव जानुवारि दिसेमबरावथ जोंना गोजां बोथोर सफैयो होमबाना गोबां बिबारफोरानो बिबार बारो आरो ना। थिग बेबायदिनो जोंना खफौ बिबार होननाय मोनसे बिबार दं नोंथां मिथिगौ ना?
आंथ' नामखौ खोनादों आरो खिन्थु आं माने नु माने नुफेराखै खोमालै आङो।
औ जाथोसे बेबो गुबुं बारनायबो दङ आरो गेसें बारनायबो दङ। ओ बेनि बोथोरा जाहैबाय बेखौ बारनायनि बोथोरा जाहैबाय जोंना बैसागो बोथोर नङा होमबा नोंथां? जों बेखौ बैसागु बैसागु मोसानायाव खानाय फि फिथ'राव आरो जोंहाथ' खानाय फिथरखौ ओरैनोबाबो समायना नुखायो नङा होमबा नोंथां आरो बैसागनि बैसागुनि बोथोर जों बांसिन समायहोनो गाबहोनो थाखाय जों बेखौ खानाय फेथराव लानाय जायो आरो ना। आरो बेनि बारनाय बोथोरानो जाहैबाय खालि बेयो बैसागुआवल'सो बारो आरो ना जेब्ला बैसाग बोथोरा मोनफैहां मोनफैहां जायो अब्लाना बे बिबाराबो बारसि
औ नोंथां
बेबो बेलेग बेलेग बेलेग माने कालारनि जायोना नोंथां? बेलग बेलेग रं औ
बेबायदिनो जोंहानावबो गोबां बिबार दं जेरै जबा बिबार आरो जबा बिबारानो गुफुरजों गलाबजों फांसेयावनो मोननै गाबनि गाब बारो आरो ना आरो दिसेम्बर बे सान बिबार गेन्दाय बिबार आरो दा दाउस्रि आइथें होननायबो दङ ना हायाव हायाव दाब्ला दाब्ला जानानै बारोना बेयो
औ औ नोंथां
औ बेबायदिनो दाउला खुंगुर मुङैबो मिथिजानाय थायो आरो अपरजिता दं गोमो बिबार गोबां दं आरो ना गलाब बिबाराबो मोन गोजा गुफुर गलाब बार गाबनि गासिबो दं आरो
औ
बिदिब्ला नोंथां बिबारनि सोमोन्दै नोंथांनिफ्राय आं मोनथिनोबो मोनबाय आंनिफ्रायबो नोंथाङाबो मोनथिना लाबाय अ समाबो जानानै फैबायमोन दा जोंना
औ औ दे बिदिब्लाना नोंथां औ औ दे